हेलौ।
औ।
खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दायो फ्रि ना?
औ फ्रियैनो दं।
औ। बिदिब्ला आं थोंजों। मोनसे बाथ्रानिस सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो दा।
औ सावरायजागोन दे।
बिदिब्ला जोङो दायो। इंराजि। राव रोंनायनि सायाव एसे सावरायसै जों नङा होमबा?
औ औ सावरायजागोन दे।
राव रोंनायनि मुलाम्फा बा
औ औ
जोङो इंराजि राव रोङोबा मा मुलाम्फा जायो।
औ
जों बयबो मिथिखागौ जेनेबा ओ दा दानि समाव आरो गुबुन राव रोङाब्लाबो इंराजि रोंनाया बिराद माने इम्परटेन्ट बायदि जानानै फैबाय औ गोनांथि बायदि दे अब्ला नोंथाङा ओ जेनेबा मा होन इंराजि जुदि रोङोब्ला
औ
माबोरै मुलाम्फा जानाय बादि मोनो
जों मुलाम्फा होनबाथ' जोङो जोङो जोंथ' दा बर' राव रायलाय ना बर' रावनि अनगायैबो जोङो इंराजि रावखौ माने सोलोंथारनांगोन आरो औ इंराजि इंराजि राव सोलोंबासो जोङो बिदिनो जेरै मुलाम्फा होनबा आरो जोङो गोजान गोजान जायगा दावबायहैनाय
उम
सानना नायोबा जोङो गुबुन हादराव जेरै आमेरिकाफोराव थांनाय बिदिनो जबफोर मावहै ना
औ औ नंगौ
बेवहाय जोङो इजि जागोन आरो
औ
दानिया औ दानिया सोब गिदिर गिदिर जब मावनोबानो नोङो इंराजिनिसो रायलाय खानांगौ जाहैबाय नालाय बांसिनानो बेफोरावहाय नोङो बेफोरावहाय नोङो इजि जाहैगोन आरो
उम
जेरै जोङो इंराजि रावखौ रोंबासो जोङो बिदिनो गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय गुबुन बेफोरबायदि जे इंराजि राव रायलायग्रा बेफोरजों जोङो सोमोन्दो लानो हागोन रालायनो हागोन आरो
फालांगिफोर खालामब्लाथाय जेनेबा जोङो फालांगिफोरा मोजां जागोन आरो न
औ फालांगिफोर खालामबाबो औ औ औ
नङा होमबा होमब्लानोसो जोङो बां सिन मुलाम्फा जागोन बांसिन नोङो प्रडाक्ट खौ बाहेराव हरनो हागोन एक्स पर्ट खालामनो हागोन नङा होमबा
औ माने जोंनि जोंनि भारतनि अनगाथ' गुबुन गुबुन हादरफ्राथ' बांसिन इंग्लिससो रायलायखायो नालाय इंग्राजि रावसो बाहाय खायो नालाय जों बेफोरजों सोमोन्दो ला खिनो हागोन आरो
औ जोंनि हादरनि बादैबो जों गुबुन हादरफोरनि ओ सोमोन्दो लाखिनो हागोन आरो
औ औ
औ औ नंगौ ओ नोंथांनि बाथ्राया बो गासैबो सैथोआनो दा जों नायोबा जों ओ मा होनना बुङो बे इंराजि रोंनायखौ जों नैफोरबादिबो राननानै लानो हानाय बादि मोनो आरो आं जेनेबा इंराजि राव रोङ नायनि रोंनाया सोलोंथाइनि बि थिङावबो
औ गोनांथार।
जेनेबा हेफाजाब होगोन नङा होमबा?
औ औ गोनांथार आरो हेफाजाब होगोन।
यावबो हेफाजाब होनो हागौ। बहाब्ला दावबायनो थाङोबा बेफोरावबो हेफाजाब होगोन जोंखौ।
औ औ गुबुन गुबुन जायगायाव थांबा
औ दा जों गुबुन हादोरनि मानसिफोरजों जों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय जोंनो इंराजिया मोनसे कमन लेंगुवेज रावाव
औ औ।
नंङा ओमबा? बाहायजायो नालाय।
मानोना बे गुबुन हादरनिया इंराज इंराजिनि इंराजि सोदोबनि अनगा बे जेबो रोंखाया नालाय। जोंनिखौथ' रायजलायनो रोङा जाहैबाय बिसोरो बिनि गायनो आरो
थारमाने आं थिनायावलाय जेनेबा गुबुन हादरफोराबो मोनफ्रोमबो हादरावनो इ इंराजि आाव रोंथारनांगौबो नङा।
औ नोंगौ ग गावबागाव। लेंगुवेज थाखा
औ औ औ औ औ गावबा गाव राव दङ बेनिफ्राय बै इंराजिया बय खौबो बयजोंबो माने कमिउनिकेसन। रा रायलायनो हानाय मोनसे कमन लेंगुवेज हिसाबै बाहायो आरो जों नङा होमबा?
बिसोरबो गावसिनि गावसिनि जायगायावहाय गावसिनि राव रायलायसि गोन आरो बाहेराव फैबा इंराजि राव बाहायसिगोन आरो। जेरै जोंनाबो बिदिनो जोंनि जायगानि अनगा गुबुन जायगायाव थांनोबा इंराजि राव रायलायनांगौ बिदिनो जाहैबाय आरो
अब्ला जों नायोबा माने इंरा राजि रावा माने बिराद गोनांथि आरो ना?
औ औ।
दि बायजोआव जुदि ओंखारनोबा आरो न'
औ नोंगौ। औ।
दा जोंङो ओ इंराजिखौ जों सोलोंथाइ हिसाबै जों जुदि सोलोंथाइयाव बाहायनो ब्ला इंराजिखौ जों सो सोलोंथायाव माबादि जोंनि मुलाम्फा हिसाबै बाहायनो हायो जोङो।
औ जोंनियाथ' इंराजि रावखौ जोंङो बिजाबावनो मोनबो खायो। फरायबोनो मोनखायो। औ ओन उन्दैनिफायनो मोनबोखायो जों दानिया सिगांथ' गैयामोन ना? दानियाथ' इंराजि रावखौ सो फाजोबखाबाय नालाय बेफोरावहाय जोंङो फरायनायफ्रावहाय बुंनायफ्राव रायलायनायफ्रावहाय इजि जायो आरो।
औ औ। नोंगौ दामाने जों सोलोंथाइखो इंराजि जायखि जाया जों इंराजि जुदि एसे एनै रोङोंब्लाबो जोंङो गुबुन जौगाखां हादोरफोरनि माखासे बिजाब
औ औ औ नंगौ।
ओ सल' सल'मा बा
औ
जखि जाया बिथिङाव जों लिरनाय बिजाब गिदिर गिदिर माखा माखासे बिजाब
औ नंगौ।
जौगाखां माखासे गिदिर गिदिर सानसुमै लिरगिरि दङ नङा होमब्ला बै बिथांमोननि लिरनायनि
उम
ओ गियानखौ जोङो मा खालामनो हागोन थ्रुयना लानो हागोन आरो। नङा होमबा सोलोंथाइ जों जुदि इंराजि रोङोबा आरो औ बे मोनसे जोंनि मुलाम्फा आरो औ।
औ जों लानो हागोन औ बेनिफ्राय जोङो जों जुदि इंराजि रोङोब्ला जों जेनेबा दायथ' जोङो जोंनि ओनसोलाव आ न' दाउट जेनेबा माखासे स्कुल कलेज इउनिभारसिटि दङ दङब्लाबो जोङो मालाबा जोंनि ओ ओनसोलाव जोङो खाबु मोना फरायनो नङा होमब्ला? अब्ला जोङो गुबुनाव थांनानैबो फरायहैनो गोनां जागोन। अब्ला बै समाव ओम बै सम समाव जोङो बै इंराजिजों जुदि रोङाब्ला बै बो बिसोरनि इउनिभारसिटिफ्राव कलेजफोराव थांनानै फरायहैनो थाखाय जोङो सुबिदा मोनगोन आरो नङा होमबा?
औ नंगौ।
जों गोजौ सोलोंथाइखौ लानानै फैनो हागोन जोंबो।
औ औ।
बेबायदि ओ सोलोंथाइनि बेलायाव जों इंराजि रोङोब्ला बेबायाददि मुलाम्फा जागोन आरो
औ नंगौ।
बेनिफ्राय आरो जों जुदि फालांगियाव जुदि बाहायनोब्ला नोंथांनि बादिब्ला फालांगियाव जोङो माबायदि ओ मुलाम्फा खालामनो हागोन जोङो इंराजि राव फोरोङोब्ला?
औ। फालांगियाव मुलाम्फा होनबा जोङो जेरै जों गुबुन जोंनि हादरनि अन गा गुबुन हादरफोरजों सोमोन्दो लाखिनो हागोन बिदिनो गाव बानायनाय प्रडाक्टफोरखौ साप्लााय खालामहरनो हागोन आरो
हेलौ
औ।
अ
औ।
औ माने जोङो गुबुन हादरफ्राव थांनानै फालांगि खालामहैनो हागोन आरो ना?
औ औ गुबुन हादरफोराव थांनानै फालांगि खालामहैनो हागोन।
औ औ बेनिफ्राय जोङो बै ओ जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि हादोरफोराव माखासे ए गिदिर गिदिर ओ फालांगियाव बाहायनाय दाजेमफोर बा जोनथरफोर नङा होमब्ला मेसिनफोर बेफोर जोंनियाव गैयाबो मालाबा मालाबा मोना
औ मोना।
दा बैफोर खौ जोङो जोंनि फालांगियाव जुदि बाहायनोब्ला जों गुबुन हादोरनि फ्रायबो लाबोनो गोनां जागोन।
ओं ओं नोंगो।
जोङो बैफोर फालांगियाव बाहायनाय जा मेसिन आ ए जिनिसफोर बै फोरखौ जोङो लायनो था फाय जों गुबुन हादोराव थांनांगोन औ गुबुन हाद फोराव जोङो
औ ओं ओं इंराजि रोंबासो रायजलायहरनो हागोन नालाय। सोमोन्दो लाखिनो हागोन उम।
अब्ला जों बै गुबुन हादोरनिफ्रायनो जोङो बै ओ दाजेमखौ लाना फैनानै
ओं।
ओनसोलाव बाहायनो हागोन।
औ।
हायनानै जों माखासे
ओं।
मुलाम्फा गोनां खामानि मावनो हाग
औ औ औ।
उम दा बेबो मोनसे ए।
उम उम।
जों आरो इंराजि रोङोब्ला
उम।
गुबुन हादोराव थांनानैबो जोङो फालांगिरि नङाब्लाबो जों जेनेबा खामानि मावनान नैबो जोङो नख
औ औ उम खामानि औ साख्रि बोरै बेफोरबायदि मावनानै जानो हागोन आरो।
औ औ दा जेनेबा जोंनिया औ बुंलाय। अ दा माने ओ जोंनि ओनसोलाव नायोब्ला हमना ला जोंनि ओ मा होनना बुंगोन बेखो। बेखारनि जेंनाया बांसिन नङा होमब्ला?
औ नों
दा बांसिन ब्ला जोंनो मोनफ्रोमबो सरखारानोथ' जोंनो साफ्रोमनोबोथ' साख्रि होनो हाया।
औ नंगौ।
खालामनो जोंनि ओनसोलावथ' बांसिन बेफोरबायाददि माखासे, ओ दारिमिन कलकारखानाफोरबो गैसया नङा होमबा।
उ।
अब्ला जोङो खामानि मावनानैबोथ' जोङो जानानै स
औ- औ -नंगौ।
थाखाय जोङो जुदि इंराजिफोर रोङोब्ला। रायलायनो रोङोब्ला गुबुन हादराव थ। थांनानैबो जों माखासे मोजां मोजां।
औ।
मानिस। औ। ओ अ खामानि मावहैनो हागोन आरो, खामानि मावनानै रां आरजिनो हागोन रां आरजि। फिनानै जोङो। जोंनि थांना थानायनि राहाखौ। जोङो लानो हागोन।
औ -औ- इजि खालामनो हागोन आरो। उ।
ओ लाइफ स्टाइलखौ एसे इजि खालामना होन आरो।
औ -औ-।
बेफोरबादि माखासे बाथ्राया। ओ जायो आरो। जों इंराजि रोङोब्ला। दा। जों गोबां रायलायला रायलायब्ला ओंखारो। ओखारबाय थाखायो नङा होमब्ला होमब? जागोन। दायो बेखिनाखौनो औ -औ -बेखनाखौनो रायलायनानै। बे।
औ- औ- दे दोनथगासिनो औ- औ-।